औ खोना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रियैनोदोंबा
औ फ्रियैनो दङ' दे आङो।
औ नोंथांजों माने फ्रियैनो दोंबा आं एसे टपिकनि बागै सावरायनायदोंमोन आरो। माने दैबाना दैबाना जोनायनि बागै जेनेबा सावरायनायदोंमोन नोंथांनिसिम नोंथाङा होमबा जागायग्रोदो नामा नोंथां?
हा औ जागोन दे औ औ। ओ जोंहा दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि दा जोङो जोंनि आसामावनो हमनानैला बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावनो जोङो गोबां दैबाना जानायफोरखौ नुबाय थायो आरो दाथ' नैबे दाज साननैसो अखा हानायनि जाहोनाव गोबां दैबाना जासोलायबाय आरो बबेबा बबेबा जायगायाव ओ थांलाय फैलायनिबो माने लामाफोरा उसुबिदा जायो आरो मा होनगोन बेखौ दैमा दैसाफ्राबो गोबां देरसावलाबायनायबा फरायसालियाव थांग्रा बा लामा हान्थिग्रा मानसिफोरा गोबां ओ बिदि माने उसुबिदा जानायखौ नुनो मोनो आरो। दा जोङो बे दैबाना दैबानाखौ मा होननानै बुंगोन? दैयाबो माने मालाबा समाव जेब्ला नांगौ अब्ला अखा हायो जेब्ला नाङा अबाथाय माने अखा हालाबायो नांगौबाथाय हाया बेफोरबायदि जालाबायो आरो ना आथिखालाव। ओमफ्रायो औ। ओमफ्रायो जोंहा दै बानायाथ' नै दा नायनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव जों बिदि गोबां लोमसावलाबायनायखौ नुयो आरो। न' बां फोर गोबां खहा जायो जिब जुनार मालाबाथ' मानसि दुमसि बिदि थैलाबायनाय बिदिखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो दा जोङो गुवाहाटि नोगोरफ्रावथ' नायनो थाङोब्ला गोबां दैबानानि
अ जेनेबा दाथ' जागासिनो नोंथां नङा होमबा?
औ औ नंगौ बे बेयावथ' पाक्का लामाफोरबो जाजोब्बाय आरो गिदिर गिदिर बिलडिं दालां बिदि लुबाय माने दै गलांनो थाखाय लामायानो गैया आरो। नालाफोराबो मालाबा ब्लक जानानै थायो औ।
बे जुयनि थाखायनो जेनेबा गोबां अखाबो हाबाय थाबाय जेनेबा बेबायदिनो टाउन जाहगा जाहैबाय नालाय बेनिखायनो दै बानाया एसे गोबां जायो आरो गुवाहाटियाव नङा होमबा? जोंनाथ' गामि ओनसोलाव जेनेबा जानो नागिरखाया जोंनाथ' गामि ओन ओनसोलाव जेनेबा बेफोरबायदि खम जेनेबा फोथारफोरावनो जेनेबा जमा जाहैजोबखायो। बेबायदिनो गोबां नोगोर बेफोरबायदियाव जेनेबा जानो चान्स थायो आरो। दां नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
खोनादों नोंथां औ
औ जोंनिया माने बै दुब्लि दुब्लिफोरजोंनो बोहैलांनानै दैमा दैसा थायोब्ला बोहैलांफायोना औ।
नोंथांनि नेटआ एसे प्रब्लेम होदों नामा नोंथां?
अ खोनायाखै नामा?
ओथ थाथ' थुथ' खोना बैदों नोंथां। औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय बुंलाय नोंथां।
औ जोंना माने गामि ओनसोलफ्राव दैबाना जायोब्लाबो दुब्लि फोथार बिदि बोहैलांनानै दैमाफ्राव ज' गोलैहैयोना बिनिखायनो बांद्राय दै बान जानाय बेफोरखौ नुनो मोना आरो औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दैबानाफोर जायो नामा?
जोंनियावथ' बेबादि जेनेबा फेरद दाथ' एबार बोसोर एबारथ' बोसोराव जेनेबा बेबायदि लोमफेरा। खै जेनेबा थांनाय बोसोरावबोथ' जेनेबा अखाया एसे खम जाखादोंमोन नङा होमबा? नोंथां जेनेबाथ' गायनाय फुनायाव जोबोर खस्थ' जादोंमोन थांनाय बोसोराव
औ।
बिनि आ बे दाख्लै बेे जे थांनाय बोसोर आरो बेनि सिगाङावसो जेनेबा अखाया जेनेबा मेल्ला अखा हानानै जेनेबा दै लोमसावलाबायदों जों जे नङा होमबा? जोंनिथिंजाय जेनेबा एसे गोजौ जायगा जाहैबाय। बेनिखायनो जेनेबा गेजेर जायगा जोंनिया बेनिखायनो जोंनियाव बारा दैबो लोमा। जेनेबा बेबायदि बारा माबाफोरा जानो नागिरा आरो जेनेबा जाथथाय बेबायदि माबाफोरा
औ औ
नोंथांमोनथिंजायबा माबायदिबा जेनेबा दुब्लिफोरा थासारिफोरा एसे फोरमायलानो नोंथांङा
औव दैबाना होननानै बुंबा जोंनिथिंजायबो बिदि बांद्राय दैबानाफ्रा जाया। आरो ना ओमफ्राय दैमाखौ फोरासो जोंना अखा हाबा बिराद देरलाबायो आरो ओमफ्राय ओ बिदिनो
औव
अखा बुरजा हाबाथाय दैमाफ्रा लोमसावलाबायनानै हाफोर खौ गोबां खुरखानानै खहा खालामजोब्बाय आरो जोंनिखौ गोबां बिदिनो माने खायसेनि हाफोरखौनो बुहुत लांबाय बिथिं माइबो गायजाला जे गायजाला बालाबारि बेफोरबायदि जानानै थानाय जाबाय आरो ओमफ्राय जोंथिंजाय दैबाना होननानै बुंबाथ' बिदि बांद्राय जाया खालि बाददि जोंना दैमायाल' मोनसे प्रब्लेम जाबाय थायो आरो माने दैज्लांबाथाय बिराद अखा हाबा लोमसावलाबायसिगोन लोमसावलाबायनानै ओमफफ्राय
म ल लोमनाय
औ ओमफ्राय जोंनियाव मोनसे औ एल पि स्कुल दंमोन आरो जेनेबा जों उन्दैयाव फरायनाय आरो दा बे खौवबो माने दैमाया खुरखानानै लांबाय माने जेबो सिनानै थालांङासै आरो फुरा लांजोबबाय बिदि जाबाय आरो
अ सिनिबा दैनिब फैबाथाय जेनेबा अनस्थ' अनुस्थ' खालामजोबखायो नंङा होमबा जेनबाथ' नोंखौ जेनेबा नायखैाया जेनेबा नोंस्रा बेबायदि जेनेबा बेबायदि दंङो जेनेबा रावखौबोथ' नायखाया बियो जेनेबा दैया फैबाथ' जेनेबा रावबो हमथानो बाया नंङा होमबा नोंथां। बेनिखायनो जेनेबा जोंनि दैखौ बेबायदि दैबाना दैमा खाथिफोरखौ जेनेबा माथावरि गोजौ गोजौ होनानै जेनेबा बेखिुनजया फस्थायाव जेनेबा हासय सयै होनानै जेनेबा जिंनिखौ होबथाना लाखिनो हायो आरो जेनेबा जोंङो बेबादि जों खामानि मावना मावोबाथाय बेबायदि माव्लाथाय जों जेनेबा दैबानानि जि दाहार बोहैनाय बेखौ होबथाना लाखिनाय एसे खम खालामनो हायो आरो जेनेबा
औव औव दा माने गासिबो गोसो होलायबासो बा
गोबां जाया औ
औ दे बुंनो हागोन नोंथां।
गासिबो खौसे जानानै मावबा जेनेबा हायो जेनेबा नों जेनेबा खायसेया खौसे खायसेया खौसे नंङाबा बिदि बेबायादिबाथ' जायाना
औ औ नंगौ
दैबानायाथ' जबोद उनुस्थ' खालामो नोंथांङा बेबादि जेनेबा ना न' बांफोरखौ बुखारना लांनानै बिसोरो लामा दथा बेबायदियावो थाहैनांगौ जायो। बेबाददिनो गोबां थांनाय बेबायाददि बोसोरफोराव जोबोद नुबो नुबोदोंमोन एबारनि बसोराव जेनेबा बेबायाददि गैया दैयाबो सब्था खब्ता जेनेबा अखाया बेबायदिनो होबाय थादोंमोन आरो दासान्दि जोंनियाव। नोंथांमोन जेबा बोथोरा माबादिसा दासान्दि?
जोंथिंबो बोथोरा बिदिनो अखा हालागासिनो माने मैयाथ' हरसेयाव अ खायानो हादों ओमफाय, दिनैबो सानावबो हाबाय आरो बेलासियाव।
बेलासियाव नोंथांमोन जो हादों दानि?
औ, अखा हादों बेलासियाव गारनायानो बावाखै माने जोंथिंजाय।
जों औ ओ जोंनिथिंजा माने दानि एसे सानदुंसो दुंदों बेलासियाव थिनथा सारिथायाव बिदि बिदियाव।
औ औ।
जेनेबा बोथोराथ' जेनेबा बेबायदि औ। बोथोराथ' जेनेबा बेबायदि एखे जाखाया नङा होमबा
औ औ नंगौ।
खोनादों ना?
औ खोनादों।
नोंथाङा मा होन्दोंमोन बुंलाय, नोंथाङा माबा बुंनो नागेरदोंमोन बुंलाय।
औ, जोंनिथिंजायथ' माने गामियावहा जोंनि गामियाव बिदि बांद्राय लोमलाबाया ओमफाय दा माने आं जा जायगायाव थायो आरो दा ओ हमनानै दा बे लो हरावनो थायो नालाय ओमफाय दाथ' जोंना लोमला जोब्बायानो लामाफ्राव ओंखारनो हाला गारि मटर थांनो डिसटार्ब बिदि जाजोब्बाय आरो बिराद ओ प्रब्लेम आरो इस से अखा हाबानो दै लोमो ओंखारलांनो हाया बेफोरबायदि। बिराद ओ नालाफोरा माने बुंला जोबनाय बिदि आरो।
खस्थ' जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ।
बे जोङो बबेबा बबेबा जायगायाव नुयोना दा ओ दाख्लि औ। दाख्लैयो माने एसे हमनानै ला धे-धेमाजि सिमांसाफुरि बिथिंजाय नुदों म बाइलाव नाइनायाव नुदों आरो जेनेबा ओ मबाइल फोरावहाय बिदि न'फोराव
बायलांदों
औ औ नंगौ, आरो न'फोरावहा दै हाबजोबलायनाय न'फोराव दै हाबलाय लायनाय फोरखौबो नुदों आरो।
एसे दैमाया अखा दसे हायैनि जाउनावनो सेमलांजोबखादों अब्ला सान्ना नायदो नोंथां जेनेबा दैमाया जि दसेनो मा मा खालामनांनाय दैनि दाहारा जेनेबानो मा सुबुंनि न'आव बेबायदि न'आव बा जिब जुनार बि फां बेफोरखौ सब अन्नुस्थ' खालामजोबलाङो आरो।
औ औ नंगौ।
औ।
दा बेखौ नाइयोब्ला माने मा होनगोन दै बानायाथ' जोंनि सुबुं फोरनि गोबां खहा खौनो खालामो होनना बुंनांगोन आरोना। माने मुलाम्फा होन्नानै बुंब्ला - थ' दैबानाजों औ दैबानाजों माने मुलाम्फा जानाय इमान बिदि गैया खालि माने नस्थ' खालामनाय बा खहा खालामनाय बेखौल' नुनो मोनो आरो।
बेवथ' जेनेबा बेबादि दैबाना जायैखायसो जों बेबादि जेनेबा गोजोन बेबायदि थासारियाव थानो मोनदों। नङा होमबा नोंथां? जेनेबा नोंथाङा थ' जेनेबा नोगोराव थायो नोगोराव थायोबा नोंथाङा जेनेबा एसे खस्थ' नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौ। उम ओंखारलांनो हाया बि
दा एसे खम जायो आरो दैबानाया औ। औ बेबादिनो जेनेबा अनुस्थ' खालामलांजोबगोन नङा होमबा
औ औ नंगौ दाथ' ओ बे मालिगावफोर थिं ओंखारनो हाला गुवाहाटियाव माने दैबानाफ्रानो लोमजोबबाय ओमफाय ओइ खनसेबो दाख्लैबो माने ड्रेन दाव गलांनानै मानसि थैलायलायनाय नोंथाङाबो खोनादों जानो हागौ ना?
औ खोनाया खोनाखाबा खोनाखाबाय थायो जेनेबा बोसोरै बेबायदिनो द्रेनाव मानसि गथ' बेबायदि गोदोर बेबायदि हाबलांनाय खोनाबाय थायो दै बानायाव जेनेबा थांनाय बोसोरावबो जेनेबा आं खा से गथ'खौ खोनादोंमोन खाननै खानबानि उनावसो मोनदों होननाय बेबादिनो दैबानानि गेजेरजों जेनेबा बेबायदि जादों होननाय
औ मोन
थ' जेनेबा गुवाहाटि नोगोरमायाव थाथाव जायि बायदियानो जेनेबा माबा बेबादि अखा हाबाय थायोब्ला जेनेबा नंगौना नोंथां नोंथाङाथ' जेनेबा बेयाव थाबाय थायो बेनिखायनो मिथिगौ दा ओमबा नोंथांजों सावरायनो बेबादि दैबानानि सायाव सावरायनो सावरायनानै नों दादि गुवारै फेहेरना होबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथा
खोनादोंना नोंथां औ बे औ गोजोनथों नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां
औ